हेल'
औ खोनादोंना औ खोनादों औ खोनादों। मोजाङैनो खोनादोंना रावखौ। दे होनबा जोङो बिदिनो जोङो ओ सावरायनो लानो सानदों आरो दा बे समाव आङो जोंनि बे बोथोरजों सोमोन्दो थानाय जोंनि जे गाहाय फोरबो जेरै बैसागु मागो आरो खाथि खाथि फोरबो होननानै बुंनाय जायो। बिनि सायाव एसे सावरायलायनोसै नामा? नोंथाङा एसे बुंग्रोना होदो।
औ जोंनाथ' बै बैसागो, मागो आरो काति फोरबो होनबा दाथ' ओ बेयो बोथोरजोंनो लोब्बा गोनां बे मोनथाम औ सोमोन्दो सोमोन्दो गोनां आरोना। बे ओ बैसागो होनना बुङोब्लाथ' जोङो बैसागोआव गिबियावनो जोङो बैसागोनि न'
औ
ओ मोसौ मोसौ
मोसौ थुखैनाया ओं माने सैथोनि लास
जोबथा सानखालि ओ जोबथा सानखालि औ मोसौखौ थुखैग्रोना लाग्रोनाय जायो। आरो
जायो बे सानखालि।
बिदिनो ओ बैसागो दाननि से खालार खालि जोङो मानसिनि मानसिनि सान होननानै जोङो ओ सानना लानाय जायो। बै खालि जोङो ओ गेदेर गेदेरखौ मान होनानै नै उन्दैफोरा ओ गासैबो माने गेदेरफोरनिफ्राय बोर लायो आरोना बोर लायो बिदिनो
जोङो मान खालामनो हायो बोर लानो हायो बिसोरनिफ्राय जाहाथे जोंनि बे सोलिफुबाय थानाय बोसोरनि जेन मोजाङै थांथों होननानै माने जोङो बोर लानो हायो‌ आरो जों दा मोसौ थुखैनाय होनना बुङोब्ला जोङो मोसौ थुखैनायावहाय एसे नेमफोर दङ। जेरैहाय माने बुंनानै बुंजोबनो हाया आरो नोंथां जिहेथु जोङो मोसौ थुखैनाय। बेयाव जोङो मोसौ थुखैनायनि आगोलावनो गोबां माने जगार लानांगौ जायो। जेरैहाय लाव फानथाव खाद्रि हालदै गोथां बेबायदिनो दिग्रिलिथि दंफांनि बेफोरो औ आरंजों ओं औवानि आरं जों माने माला सुग्रोनानै लानाय जायो बे मालाखौहाय जोङो ओ लांगोना मोखां ओ जेनेबा दरखं न'नि बेयाव गान दोनो आलायना दोननाय जायो आरो गलियावहाय हिसानसालिफोराव ए आलायना दोननायखौ जोङो नुबोनो मोनदों आरो बिदिनो जों दा मोसो उम दे बुं नोंथां।
खायफा न'खरफोराव बाथौआवबो होनाय
होनायखौ जों नुनो मोनो औ औ सुजि सिजौनि बे गुदियाव जोङो होनायखौ नुनो मोनो। बिदिनो जोङो मोसौ थुखैनो लांनायाव जोङो दैमा एबा दैसाफोराव होना लांनाय जायो। आवगोलथ' गुरखिया एबा लावखारफोर ओ थायोमोन दानि जुगाव थ' बेबायदि गैला जोङो जोंनो मोसौ जायफोरा दङ बिसोरो लाङो आरो ओ जि जायगाफोराव मान ने ओ दैसा एबा दैमाफोर गैया बिसोरो गावनि न'खरनि फुख्रिफोरावबो जोङो थुहैनो हायो आरो आरो बे थुखैनायनि लांनायनि आवगोलावनो जोङो बे दोनि ओंखाम सोंग्रा दोफोर बेनिफ्राय जों हांगार फोरखौ हल'नानै हांगारखौ हल'नानै औ थाव गुबै एबा जों थाव गुबै होनोना बेखौ जोङो लगायनानै माने मोसौनि गासै मोदोमावहाय फोथा बायदि फाख्रा सिख्रा ओरै
होनाय जायो आरो न' बे हो फुथा होनायखौथ' जोंना बेफोरबायदि माने ओ मिन्थिनाय बादिब्लाथ' मोसा न मोसाया जाहाथे जाया थों होननानै बे माने दागोखौ होनाय जायो आरोना बे दिनखालि माने मोसौखौ उदाङै हगार ना होनाय जायो नालाय औ दरंनिफ्राय दिरुंनिफ्राय आरोना बिदिनो माने मोना ओ जेब्ला जोङो मोनाबिलि जायो अब्ला बे मोसौफोरखौथ' गोदान फागाजोंसो बा दिरुंजोंसो जोङो ओ खानाय जायो आरो ना बिदि आरो
औ जेनेबा जों मोसौ थुखैनाया बेनो जोंनो ओ बे बैसागो दान मुनिफ्रायनो जोंहा मोसौजों जिहेथु हालेवनां सिगोन हालेवनानै औ जोङो आवगोलनि समाव जोङो मोसौजोंनो हालेवनानै जोङो आबाद थिखांनानै मानसिफोरा जिउ खुंनायाव बा ओजोंनि सोलिलांनाय जिउआव माने मोसौआ जोंनो फाजाब होयोमोन नालाय बिनि थाखायनो जोङो मोसौखो ओं मोसौखौ माने बेबायदि थुखैयो लोबो आरो बेनि थाखायनो जोङो बोसोरसेयाव खनसे
औ औ बिदिनोथ' मोसौ थुखैनाय थांखांनायनि उनाव मानसि मानसिनि सान थांखांनायनि उनाव जोङो ओ आथिखालाव नै खालारनिफ्रायबा गो-गोबां गुबुन गुबुन जायगा फोराव से खालारनिफ्रायनो बिदिनो न' न' ओ बयबो ज' ज' सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गथ' गथाय गासैबो माने रंजानानै ओ मागिनायखौ नुनो मोनो आरो ना सो-सोरनावबा रां रां बा माइरं बेफोरबायदि आ रोना ओ बिदिनो औ न'खर न'खर मागिनायखौ नुनो मोनो आरो रंजा खुसियै इफोरबायदिनो जोङो ओ स्नि न'
औ स्नि सान जोङो फालिनाय जायो औ बैसागोखौ स्नि सान फालिनाय जायो आरो बे स्नि सान फालिनायजों लोब्बा लाखिनानैनो नोंथां बे स्नि सानाव जोङो स्नि था माने सातथा बिदनि जोङो गोखा गोखै जानांगौखौ माने ओ खालोम मो खोनादों आरो खोनादों माने जों जाबोदों आरो। बे स्नि अ जानायखौ नुनो मोनदों बे स्नि था बिदयावहाय जोङो गोबां माने हाग्रानि बायदिसिना। मैगं बुथुमनानै जानाय जायो जेरैहाय जोङो मानिमुनि खिफिलेवा। मानिमुनि गोदोर फिसा बेबायदिनो गोबांथार मैगं दाउ दौसेम। ओ मायसुन्द्रि बेफोरबायदिखौ जोङो औ बुथुमनानै जायो आरो आं जायो बे जानायनि जाहोनानो जाबाय जेन ओ मानसिनि देहायावहाय माने जेबो बेराम आजार जाया ओ जानायनिफ्राय खालग'नो थाखाय जोङो माने बेखौ जानाय जायो आरो आवगोलनि समावहाय माने बेबायदि दानि जुगनि बायदि माने डक्टरनि ओ बेबायदि गोबां माबा गैयामोन नालाय आरो मुलि बायदिसिना बेफोरबोसो ओ बे नांगौ बायदि गैयामोन बिनि थाख खायनो बिसोरो बेबायदि जाबोयोमोन आरो आरो दाबो जानां गौ बियो सैथो बाथ्रा माने औ ओं बिनि थाखायनो जोङो बे खौ जानाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोङो फस्ला
औ थालिर फस्लाखौ थालिर फस्ला बिदिनो दिंखिया या बेफोरबायदिखौ जोङो जानाय नुनो मोनो आरोना बैसाग दानाव ओ बेफोरबायदिनो
औ दे बुं नोंथां।
बैसाग दानाव जोङो ओ सांसारि फुजा न जायखौ जोङो औ बेफोरबायदि माने फुजाखौबो होनाय नुनो मोनो।
औ संसारि फुजा गोबां गामियावनो ओनसोलफोरावनो होयो बे फुजाखौ।
बे आरो बेहायबो माने गोबां मोदाय मोदायजोफोरखौ सिबिनायखौ नुनो मोनो जोंङो न औ सि
जायो उम उम। बे आरो बैसागोनि से खालार औ दे बुं नोंथां।
जोङो दा बैसागनिखौ दोनथ'नानै
औ जों मागोनि दाननिखौ रायलाय जागोन औ। मागो बुंना औ मागो होनना बुंनाय लोगो लोगोनो जोंहा माने जानायनि फोरबो जायखौ जोङो अ अस असमिया रावजों बुंनो थाङोब्ला पगालि बिहु होनना बुङो जों बेखौ जानायनि फोरबो माने जोङो माइ गाय खांबाय माखांबाय हाखांबाय दानिया जोंहा जानायनि सम। फैबाय जानायनि फोरबो फैबाय आरोना औ बे जानायाव। जोंहा माने बे फोथारनिफ्रायनो हाना लाबोनाय माइनि बे जिगाब। बे जिगाबखौ जोङो लुनानै माने बेलागुरु सावो।
पेलागुर बानायनाय जायो।
ओ पेलागुरु बानायनाय जायो बेलागुरु सावो माने मागो दाननि ओ सानसे सिगाङाव आरो मागो दान बेनि सानसे सिगाङाव आरैहाय बेखौ सावनाय जायो आरो ओमफ्राय बेनि अखानि अ जोबथा सानाव पुस दाननि जोबथा सानावहाय बेखौ सावनाय जायो आरो आरो जोङो जोंनिफ्राय एसे आलादा गुबुन जाथिफोर जेरै असमियाफोरनियाव जोङो माने मागो दान खालिबो बिसोरो सावो आरो फुजा खालामनानै फुजा खालामनानै। सावो बिसोरो बेबायदिनो जोङो बायदि रोखोम। रोखोमनि फिथा सिथाव बानायनानै जायो बेयावबो। जोङो गावनि बिमा बिफा गेदेरफोरखौ जों बेहायबो खुलुमनो हायो। मा ओ बोर लानो हायो औ खुलुमनो हायो औ।
मागो दानावथ' जोंना फिथाफोरा ओ गोबां माने सावो आथिखालाव गासैबो माने मावनो दांनो। रोंनाया बां-बांबाय नालाय बिदिनो माने गाव गाव गोसो। बादि गोबां फिथा सावनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना जेरैहाय ओरैनोथ' गोदोनिफ्रायनो दोंखायो जोंना एन थाब लावदुम थावनि थाव सिथाव न' बेफोरबायदिया दोनखायो ओ बेफोर
सिथाव सिथाव आरो औ दे बुं नोंथां।
एनथाब होननानै बुंब्लाथ' जों एनथाबखौ मालाबा ओ सोरबा बा नालेंखरजों बा गुरजों जों बा सिबिंजों जों बानायनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां।
ओमफाय बिदिनो जोङो एन थाब एबा सिथावखौ बानायनो थाखाय जोंनि माइरङा लावदुम फिथा सावनायनिफ्राय जोंनिया माइरंआ एसे आलादा जायो। मयो जाय माइरंखौ जोङो माइब्रा होननानै बुंनाय जायो बे मायब्रा मायरंजोंसो जों बे एन्टाब एबा सिथावखौ बानायनाय जायो आरो मानो होननानै बुङोब्ला जोङो एन्थाब फिथा सावनो थाखाय जोंनिया बेखौ जोङो ओ ओरै एसे फायखननानै बानायनांगौ जायो नालाय आथा गोनां माने माइरं नालाय माइब्राया। ओं बिनि थाखायनो जोङो ओ माइब्राजों बानायनाय जायो जों आरो लावदुम फिथा खावनो थाखाय जोङो बे जों सरासनस्रा ओंखाम जाबाय थानाय माइरं बेफोरजोंनो बानायनो हानाय जायो आरो। जोङो बेखौ फिथा बानायनो थाखाय जोङो अन गुन्दै खालाम ला बेखौ जोङो अन गुन्दै देनायनि सिगांनो जोङो माइरंखौ सोमनानै दोननांगौ जायो। सोमनायनि दोननायनि जाहोनानो जाबाय जाहाथे देनायाव सहस जायो माने नो गेब्लेयो आरो औ गुरै जायो बेनि थाखाय जोङो सोमनानै दोन ला नाय जायो आरो बे आगोलनि दिनावथ' खि एबा उवालफोरावनो देनाय देयोमोन। दाबो देयो सरासनस्रा देनायखौ नुयो नाथाय दा टेक्नलजिनि जुग दा जोंनि सोलिफुबाय थानाय जि थु थासारि बेयाव जोंहा ग्रेन्डार मेसिनजों जोङो ग्राइन्ड खालामनानै बा उननानै जोङो उननायखौ नुनो मोनो आरो। औ औ सहस जाबाय।
माइब्रा न माइब्रा माइरंखौ जोङो जुदि ओ मेसिनाव सौब्लाथाय गोरान खालामनासो सौनांगौ जायो नालाय आथा होन्नाय खोनादों आरो ना दिंखियाव सौब्ला एसे माने मोजां
आथाया आथा सिनो आरो बेनो ओ माने मेसिन बुस्थु नालाय ओ दुंथाया माने बारा जायो बे दुंथायजोंनो माने गोरान खालामनाय जायो आरो। गोरान खालामबाय आथाया रानबाय बेयावनो फिथाया जानो नागिरा जायो आरो बेबायदि आरो बे थावनाय मोनसे ओ जिनिस बेबो माने एसे ओ खमायो आरो बेबायदि ग्रेन्डार मेसिनाव जोङो
औ औ बे मागो दानावथ' जोंहा हासुंजों न' हासु जोंबो बानायनायखौ फिथा बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना बेफोरबायदि बिदि बिदिनो थालिर फिथा बेफोरबायदिफोरखौबो बानायनाय नुनो मोनो गोबां माने गावबा गाव ओ जा बायदि फिथा बानायनो लुबै बेफोरबायदि बानायनायखौ नुनो मोनो आरोना सिबिंनि लादु नालेंखर लादु बेफोरबायदि
बानायनाय नु मोनो दानि जुगाव टेक्नलजिनि जुगावथ' आरो बे फिथा बानायनो हानाय जोंहा गोबां माने आदब खायदाफोर दङ। आरो जोङो बा दानि जुगाव माने मबाइल फोराव नायनानै इउटुबफोराव नायनानैबो जोङो बायदि रोखोमनि फिथा बानायनानै जों जानो हासै आरो।
नालाय बेनिखायनो बानायनायखौ न
ओं गावबा गाव गावबा गाव आदबजों बा खायदाजों बानायनो हायो आरो फिथाजो बेनो मागो निखिनि मागोनि सोमोन्दै जोङो बेखिनिखौनो जोङो थुलमुल ओ बुंजायो आरो जानायनि फोरबो होननानै ओम।
नोंथां जोंना समाबो जाबाय।
समाबो जाबाय औ बिदिब्ला नोंथांजों रायज्लायनानै दसे समनि गेजेरजोंबाबो गोजोननाय थाबाय नों
गोजोननाय थाबाय नोंथां। ओं नोंथांनि सिमबो।